औ औ खोनादों औ
गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो।
औ दायो नोंथाङा मा खालामनानै दं?
ओ ओरैनो दंथ'यो नोंथां जिरायनानै दे।
अ नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला जोङो ओ दान्दिसे सम ओ बार गेब्रेंनायनि सोमोन्दै सावरायलायनो हागोन नोंथां आबहावा गुबुं औ आबहावा गुबुंले जानायनिस सोमोन्दै नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
औ दा बारहावान गेब्रेंनायनि सोमोन्दै जोङो ओ मिथिनो थाङोब्ला गिबि गिबियाव जोङो आबहावाखौ मिथिग्रोनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां दा आबहावा होननानै जोङो बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय एबा बुहुमनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइ फां दैमा दैसा हा बार दै गासैखौबो लानानैनो आरोज जिब जुनार मानसि दुमसिखौ लाफानानै मोनसे आबहावाया दाजादों नङा होमबा दां दा गोदो गोदायनिफ्राय जोङो नायोब्ला जोङो जोब गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय। गोदो गोदायथ' आरो जोबोद मोजांमोन आबहावाफोराबो मानोना आबहावा गेब्रें होग्रा गोदो गोदाय एस इसिबां गैयामोन होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनबा गैयानोमोन होननानै जोङो बुंनो हा हायो नाथाय आथिखालाव दायो बिगियानारि मुगा जाबोनाय लो गो लोगो गोबां जोङो गुस्लायबोनाय एबा सोलायबोनायखौ नुबोबाय आरो बै सोलाय होनायनि जाहोनावनो दिनै मानसियानो दिनै आबहावाखौ गेब्रें होनाय खामानि मावगासिनो दं होननानै जोङो बुंनो हायो मानोना दिनै गोबां औ मानसिया दिनै गोबां गावनि साननो हानाय गोहो मेलेमजों दिनै गोबां बायदि मैया नै दिनै दिहुनथाइ दिहुनबाय । जायनि जारै दिनै बारहावाया एबा आबहावाया गुबुंले जानो हमदोंसै। दिनै मानसियानो दिनै गोबां गारि म'थर दिहुनदों नङा होमबा बिगियानारि आद दबजों दिनै गोबां इन्डासट्रि दिहुननाय गारि मथर थर दिहुनबाय । दिनै बैफोरबायदिखौ सालायनो थाखाय गोबां थाव बायदि मैया दिनै दिहुनबाय आरो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दै आरो दाखोर दाला गारजानाय सावनाय आरो गिदिर गिदिर इन्डासट्रि फोरनिफ्राय ओंखारनाय जि गारजानाय मैला फोर दा बैफोरबायदि मैलाफोरनि फ्राय जि ओंखारनाय ओ माखासे गेस आरो माखासे जिथुनाखि उखुन्दै बैफोरबायदि उखुन्दै जोंनो दिनै ओ बारहावाया गेबें दों आरो बार बारहावाया दिनै गुबुंले जादों। दा बेबायदि बारहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव दिनै सारा बुहुमनां दुंखावनाय जायखौ जोङो ग्लबेल वार्मिं होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
दा बे सारा बुहुमनां जिथुनोखि दुंखावनाय बै दुंखावनायाबो दिनै बारानिफ्राय बारा जादों।मानो होनो ब्ला दिनै बेबायदि दिहुनथाइनि जाहोनावनो दिनै गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जिथुनोखि कार्बन डाइ गेस बै कार्बन डाइ अक्साइड गेस दिनै बारा जानायनि जाहोनावनो बे सारा बुहुमनां दुंखावनाया बारानिफ्राय बारा दिनै जानो हमदों। मानो होनबा दिनै साननि जिथुनाखि बिदुं रोदा बे बि दुं रोदाया दिनै बुहुमनि सा बाहागोआव नांनानै बियो गोजौआव थांफिननो नांगौमोन।नाथाय बे थां फिननांगौखौ दिनै कार्बन डाइ अक्साइड गेसआनो बेखौ सोब नानै लानायनि जाहोनावनो दिनै औ बे सोबनानै लानायनि जाहोनावनो दिनै सारा बुहुमावनो दुंखावनाया जादों आरो दा बेफोरबायदिनो जोंनि बारमण्डला गेब्रेंदों। दा गोबां माखासे गेस नि साफा देरनायनि जाहोनावनो दिनै बारमण्डला गुबुंले जादों आरो बै गुबुंले जानायनि जाहोनावनो दिनै ओ गोबां बेराम आ जारबो सोमजिदों। दिनै हां लानायनि थाखाय एसे हां लानायनि थाखाय गोब्राब जादों। बेफोरबायदि बेराम आजार औ गोबां बारजों साबफा देरनाय माखासे भाइरासफोर बैफोर भाइरासफोरा एबा बिजानु फोरा जोंनि देहा सोलेराव हांजों लोगोसे हाबफानायावनो जोंनि देहा सोलेरावनो गोबां माखासे ओ गिदिर गिदिर बेराम आजारफोराबो जानो हमदों।नङा होमबा नोंथां? औ।दा बुंनो हायोदि जोङो मा खासे दानि जि साइन्टिफिक मुगाजों दिहुननाय बियो साननो थाङोब्ला जोंनि थाखाय बोरैब्ला माने फारसेथिं मोजांबो आरो फारसेथिं गाज्रिबो।जोंहा मिथिंगाखौ गोबां गेब्रें होनायनि थाखाय गाज्रिबो आरो मानो होनोबा जोङो मिथिंगायावनो मिथिंगाजोंनो सोनारनानै थांनानै थाग्रा हारि एबा सुबुं होननानै जों बुं-सुबुं फोरानो जा बा जिउनांफोरानो जा जिब जुनार गासैबो जिउ गोनां मा थ्र'यैनो दिनै मिथिंगायावसो सोनारनानै थांनानै थायो नङा ओमबा दिनै मिथिंगा गैयाब्लानो जोंबो थांनानै थाया आरो जों गैयाब्लानो मिथिंगायाबो थांनानै थाया होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो नङा ओमबा नो थां जोङो मिथिंगानि सायावसो सोनारानै थांनानै थायो नालाय। बिदि आरो दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा मिथ थिंगानि सोमोन्दै बे मिथिंगानि आब फावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायथिखौ होदो
औ औ नोंथाङा दानि बुंनाय बाय दि जेनबा ओ जि आबहावा बेनि गुदिनिफ्राय फै गेब्रेंनायनि महर ओ बेनि महर मोनथायाव गुबै सुबुंनि आखाइ दङ होननानै नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां
ओ खोब साननो गोनां आयदा आरो खोब ओ मिथिनो गोनां आयदा होननानै आं सानगोन नोंथांखौ बे आयदाखौ रायखांनायनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों आरो। ओ गुबैयै आबहावा होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङा बावैसो मखलांनाय बायदि जे माखासे जिबारि थादेरसा आरो जिबारि नङि थादेरसा बिनि गलाय गथथायखौनो जो आबहावा होननानै बुङो नङा होनब्ला नोंथां। ओ बेनिफ्राय। ओ जोंनि आबहावानि जि बार मण्डल एबा बारहावा आबहावा ओ मिथिंगानि थासारियाव थानाय बे बेनि खोथा बागै जोङो साननो थाङोब्ला बेयो माबोरै गुर-गुब गेब्रेंदों होननानै बुङोब्लाथ जोङो गुबैयै बिनि दायनिगिरिखौ सुबुं खौनो होननानै बुंखागोन । सुबुं माहारिया जेनबा गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय बायदि हाबा हुखा मावनानै बेखौ गेब्रें होदों एबा गुबुंले खालामदों।
औ नंगौ नोंथां।
बिदि ओ नोंथाङा बुंदोंमोन जे मिथिंगा आरो मानसिया सासेया गुबुन सासेनि नाथाय आं बुंगोनो जे मिथिंगा जों गैयाब्लाबो थांनानैनो थागोन। सुबुं माहारि गैयाब्लाबो। सोर थााथथाय बिखान्थियाव एसे एनै सोलायनाय फैयोब्लाबो मिथिंगाया जोबोद मोजाङै थांना थानो हानाय हाथियाव दङ। नाथायबा सुबुं माहारिया मिथिंगानि अनगायै थांनानै थानो हाया आरो नों थां नंङा होमबा। मिथिंगायासो जिउ दायो औ मिथिंगायासो जिउ दायो आब आबहावा दायो आरो जोंनि बुहुमनि सोर थााथथायखौ थावरिनानै लाखियो इक' सिस्टेमखौ बेलेन्स खालामनानै लाखियो। ओ जेरैबाय ओ सुबुंफोरनि मावथि फथाइनि थाखाय अरनबारि फोजोबस्रांनाय एबा गोबां रोखोमनि बिसक्त' मुवा बेसाद बाहायनाय बेनिफ्राय कलकारखाना दारिमिनसालि गायसननाय बेफोरबायदिया जोंनि आबहावाखौ खौ दिनै एसे गाबोन एसे जोबोद माने गेब्रें होदों। बेनिफ्राय जोंनि हां लानाय गोग्गो बारखौ गैया खालामदों जाउनाव बारमण्डलाव जोंनियाव मिथेन गेस, सालफार डाइ अक्साइड कार्बन मन' अक्साइड आरो गोबां बायदि बायदि बिसा अट' गेसफोरा बांबो हमदों आरो नङा होमबा नोंथां? आरो औ बेफोर बिसाक्त' गेसफोरनि थाखायनो जोंनि गोजौ थोरफोआव थानाय अजन अजन थोरफोआबो लासै लासै जामबोनो हमदों। जायनि जाहोनाव आलट्रा भायलेट जि बिसागत' सान रोदा बेयो थोंजोङै जोंनि बुहुमाव सोरखिबोदों आरो थों जोंङो जिब मणन्दल आरो जोंनि आबहावानि जि थासारि बेखौ गेब्रें होदों आरोखि जायनि जाहोनाव बिगुरनि केन्सा र बायदि मैया बेमार आजार बेफोरो दिनै एसे गाबोन एसे बांबानो हमदों आरो नंङा होमबा नोंथां ओ बेफोरनि अनगायैबो जे जेरै जिहेथु जोङो सुबुंफोरनि मावथायाइनि सायाव खोथा होदों नङा होमबा नोंथां? जे सुबुंफोरानो आबहावाखौ गेब्रेंहोयो मा मा खामानि दामानिजों गेब्रेंहोयो होननानै बुङोब्लाथ' जों गिबियावनो बुंग्रोगोन कलकारखाना गायसननाय हाग्रामा फोजोबस्रांनाय बेनिफ्राय जाबोर जाथोरफोरखौ जोङो जेराव मिराव गारनानै फेसेवनाय जायनिफ्राय गाज्रि बिसागत' गेसफोर ओंखारो मोनामनाय मोनो बेनिफ्राय बेनि अनगायै बो प्लास्टिक्सनि बाहायनायफोरखौबो जोङो आबहावानि एबा बार मडलखौ गेब्रें होनाया खौ आं लागोन मानो होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि सोरथाथाइ बिखान्थियाव जोबोरैनो हेंथा होयो जे लाइफांफोरखौ जेराव ओ सरि प्लास्टिकसफोरखौ जेराव मैखोमै गारनाय जायो बेवहायथ' बिफां लाफांनि जेबो रज'नाय मोना नङा नङा होनबा नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बुहुमनाङै नायोब्लाथ' दिनै ओरैबायदि जायगा लाबाय जे बे प्लास्टिकनि दिहुनथाइआ बांबोनायनिफ्राय बांबोनायाव जों बेखौ जेराव मेराव गारनानैहाय माने बिनि गुवारा जोबोद ओ फिल्दा जोबोद गिदिर जाबाय आरोखि जा जाय जाय जोंनि आबहावाखौ थोंजोङै खेंसालियै नंबावासो थोंजोङै माने गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नांगौ
औ गेब्रेंनायाथ' जोबोद गुवार जायखौ माने फंसे फंनै खोथाजों फोजोबनो हाया बेखायनो जोङो साननांगौआ बेनो जे माबोरै होबथानो हागोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
गियानारि मुवाजों दिहुनजानाय बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोराथ' जोंखौ जोंनो सुबिदाखौ बांहोदों नाथाय नाथायबा बांहोनायनि बांसिन आं खहासो खालामदों होननानै बुंगोन आरो नोंथां नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेफोर मुवा बेसादफोरखौ दिहुनाबालासिनो जोङो मिथिंगाजों लोगो जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ दिहुनोबा जेरै इक' फ्रेन्डलि मुवा बेसाद ना बिफां लाइफां बिफांनिफ्राय दिहुननाय मनायानो होन बे होन न'आव दोनग्रा मुवा बेसाद होन बेफोरखौ बाहायनाय मोनब्ला दिनैनि आबहावाया गोदोनि बायदिनो जोंना थाजिम जाबाय थागौमोन आरो जायनि जाहोनाव सुबुं माहारियाबो जोंना गोग्गोयै गोरायै राफोदै बेराम आजार गैयै जिउ दानानै थांनानै थ थानो हागौमोन होननानै आं सानो आरो नों थां नङा होमबा औ बे बेफोरखौ खौ नायोब्लाथ' जोङो नुनो हायो जे गोदोनि सुबुंफोरनि जि जिउ आयु बियो जोबोद गोलावमोन आरो गोबाव बोसोरसिम बेराम आजार गैयाा जासे थाजिमै जोरोमोन नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा ब्रैजि बाजि बोसोर जायोब्लानो बेराम आजाराव गोग्लैयो। सानाय सुनाय जोबा बायदि रोखोमनि एल पेटिकनो होन हमिय'पेटिक आयुरवेदिक बायदि बेराम आजार माने बायदि मेडिसिनसफोर लानो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव फाहामथाय मोजां थासेयावबो सु सुबुङा माने मोनसे ओ नोर जिया जिउ खांनो गोनां जायो । ओ मोनसे ओ बेंगुरा बायदि जिउ खांनो गोनां जायो बेखौ आङो साननो हादों आरो नोंथां जेसेबांखिनि मोनदांदों।
औ नंगौ नोंथां दा बिदिब्ला आङो नोंथांनि फ्राय जोबोद मोजां मोजां बाथ्राफोर आङो मिथिनो मोनबाय आरो गोबां आं गियान मोनबाय होननानैबो आं सानबाय दा आं नों नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेखिनिखौ फोरमायथिनायनि थाखाय।
औ औ नों थांनि सिमबो दे
औ दायो बिदिब्ला जोङो बे सावरायथि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोन्थ'दिनो नामा नोंथां
औ
औ औ दे